खुलुमबाय नोंथां नोंथांहाय माबाफोर मावदोंङ नामा
आं दा ओरैनो जिरायनानै दङनो
अ' नोंथाङा आंजों दा दसे सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
अ अ आङोहाय नोंथांजों दसे सम सावरायनो सानदोंमोन बेफोरनो जाबाय जोंनि बर'फोरनि बर' समाजनि जानाय आदार जोंनि बर' समाजफ्राहाय मा समाजावहाय माबायदि जानाय आदार जायो बे बेफोरनि बागै आङो नोंथांजों फोरमायनो सानदों आरो आथिखालनि मुगायाव जेरै संनाय खावनायनि नेमखान्थिनि सायाव गोबां बिजाब फोराव जेरै गोबां आलादा आलादा जायो जेरै ना बेदर बेफोरखौ आरो ओ संनो आथिखाल मुगायाव जेरै गोदान ओ गोदानैनि साननाय हनाय मानसिनि जानाय हुदायाबो आ आबुङै सोलायबोदों जेरै सिगाङाव जोङो माबायदि जायोमोन जेरै आलादा आलादायै दानियाव मुगायाव सोलायनायखौ नुनो मोनदों आर ना जेरै आथिखाल आथिखालाव बायदि बायदि मस्लाफोर बाहायनानै ओंखाम जेरै ओंखाम एबा जाग्रा मुवाफोरखौ बानायनानै मानसिफ्रा गोसो गुदुङै जाब जेरै मानोना जाग्रा आदार आदारजों जोंनि साथ स्रि एंगार हायै सोमोन्दो दं मानि थाखाय होनबा जोंनि जानायनि थाखायसो जोंनि देहा फ्रा मोजां जायो एबा थागर जायो जों खामानि मावनो हायो बेनिखायनो जोङो जाग्रा आदारफोरखौहाय जानांगौ जायो आरोना जोङो जोंनियावहाय जोंनि बर'फोराहाय जेरै जोंनि जाग्रा आदार होननानै बुङोब्ला जेरै नारजि दोलो फास्स्टआवनो जोङो ओंख्रिफोराहाय जेरै नारजि दोलोफोरखौहाय गिबि गिबियावनो जोङो जखा बायदियै फोराननानै दोननाय नारजिखौहाय जोङो। जेरै बस्थाफोराव सोनानै दोननायफोरनिफ्राय जेरै बाल्थिं फाव सोमना हाननानै जोङो जेरै मोना साहा हरसे मान सोमनानै दोननाय जायो आरोना अखानायै जोङो सोमनानै दोननाय न बेफोरखौ खौ मोजाङै सुनानै दोआव खारै होनानै ए एवनाय माने रुनाय जायो आरो आथिखालावथ' दा जोङो कुकार दंना अखा बायदियैनो दै होनानै दान्दिसे समाव गोदौ होनोनाय जायो जेनेबा दोफ्राव रुबा बेबायदिनो दोफ्राव सङोबा जेरै अरफ्राव रुयोबा बेबायदिनो दै होनानै रुनाय जायो आरो नों कुकारावबो बिदिनो दै होनानैहाय रुनाय जायो। दैनि अनगायैबो जोङो जेरै रुनायफोरावहाय माइरं उसुन्दै होयोब्ला ओंख्रिनि दोलो आ गोनांसिन जायो आरो माने गोथावसिन जायो होननानै जोङो सुबुंफ्रा फोथाययो आरो माने गोदोनि समावहाय बेखौ जोङो हाथ बाहायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बेफोर माइरं रन्दै होनानै संनायखौहाय खम नुनो मोनबाय आरोना। ओंख्रिया मोजां ज जबोब्ला जेरै खांना लाबोनायाव गुदुङै गुदुं जायोब्ला मिरुनाय मोनो गोथाव मोनो आरो खायफाबो मानसिया जोङो मोजां दोननानैबो जायो आरो बे ओंख्रिखौ जोङो आरोबाव गारलाबाया जेरै आथिखालाव बर' हारिया बे ओंख्रिया नाफाम एबा अमा मेजेमजों होनानै बिदैखौ मिलौदो बानायनानै जोङो जायो आरो नारजि ओंख्रिखौ होना होनाया होननाय खोनायोब्ला थार बर'फ्रा जागौ सानथारो आरो मोनजायोब्ला खब'नै जा जानो ओंखामखौ गोसो जालाय लायो आरो मानसिफोर खोन्थायायोबा आरो बे नारजि ओंख्रिफोरखौहाय नारजखौहाय जोङो बहाय बहाय बायो होननानै बुङा जोंनि जानाय आदार हिसाबै जोंनि स्रादु फोराव बहाय जोंनियावहाय नारजि उरगारनाय जेरै बेफोराव सारादुफोरावबो जोङो जेरै ओ नार्जिफोरखौ ओरै एसे दोलो संनानैफोर होनाय जायो आरो बेफोरावहायबो बेनि अनगायैबो जोंनियाव जेरै ना नारजि दोलोखौहाय जोङो ओ नाफामजों अमा मेजेमजोंबो जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनियाव जेरै जाग्रा आदार हिसाबै जोङो सबायजों सा साम'जों जोङो साम'खौ जोङो दैमा दैसा बिलो एबा जाम खैफोनिफ्राय मोनो आरो बे साम'फोरखौ जोङो साम' गोलाव एबा साम' जो दाहोनाय जोङो साम'खौ दैनिफ्राय बुथुमनानै लाबोनानै आइजेंफोराव दैयाव सोमनानै दोनो जाहाथे हरसे सम माने जानोसैब्ला अखानायै जों बिनि उनाव जोङो साम'खौ सान्द्रियाव लखबनानै लानाय जायो आरो मानि थाखाय सोबनाय जायो होननानै बुङोब्ला जोंहाय बे साम'नि मैलाफोरा खारजोबथों एबा ओ गजोबथों होननानै जोङो दैफ्राव सोमनानै दोननाय जायो आरो जानायनि सिगां आरो ओमफ्राय बिदिनो जोङो ल'खबनानैहाय साम'नि दाखोनफोरखौहाय जोङो साम'नि खिथुखौ एबा लान्जायखौ सिखाजों दानस' दानस' दानस'यो आरो बिनि उनाव जोङो बिनि दाखोनफोरखौ ससुत सेक्टिभन्फोरजोंहाय एरखांनानैहाय बोखानाय जायो आरो बिनि उनाव दोङो दोआव लानानै दाननाय साम'खौ जोङो मोजाङै मानजिनानै सुनानै लानांगौ आरो गोजों जाजासे आरो साम'नि मिलौदो खारदै दाखोना खाराखै मोजाङै जोङो नोजोर होना नांगौ आरो बिदिनो जोङो जेरै साम'खौहाय मानजिखांनायनि उनाव जोङो जेरै थाव गुबै संख्रि फानलु मस्ला बायदि होनानै जोङो एवनानै लानांगौ आरो बेनि उनाव जोङो जेब्ला साम'नि दैया रानो अब्ला जोङो सबायखौ जेनेबा सबायखौ जों रुना लाखायोब्ला रुखांनायनि उनाव जोङो साम'खौ साम'हाय बे रुनाय सबायाइखौहाय होसननानै जोङो सबायाइ ओंख्रिखौहाय संनाय जायो आरोना। बिनि उनाव बिनि उनाव जोङो आरोबाव जखानै दै होफिननानै ओंख्रिखौ गोदो होफिन गायनाय जायो आरोना उनावहाय जोङो ओंख्रिखौ ओ मोजाङै जखानिखा मोननायनि जायो अब्ला जोङो बेवहाय जोङो माखासे बर'नि ओंख्रियावहाय जोङो मोदो जोबोद म मुहि हाबनाय जायो आरो बेहाय जोङो जेरै सबाय ओंख्रिफ्राव जोङो गदि गंगार दुन्दियाफोरखौ होयो आरोना सिगांनि समाव जोङो बांसिन मस्ला बोरै बाहायामोन जोङो जेरै मस्ला हिसाबै जोङो बेखौनो बाहायोमोन आरोना जेरै गं-गंगार दुन्दियाफोरखौहाय। ओ बिनि अनगायैबो जोंनियाव सबायजों दाउजों सबायजों दाउजोंखौबो जोङो बर'फोराहाय जायो आरोना बिनि अनगायैबो जोङो अनलाजों अनला दाउ बेदर अनला एम्फौ जोङो बर'फ्रा जायो ओरोना अनला मेवाइ जेरै मैथा बांगाल साम' लादाय बे खौबो जोंनि बर'नि जानाय हुदा आरो जेरै नाफोरनि मादाव जेरै मैथा ना आरो अनलाजों सेफालि बिबार, अनलाजों गाम्बारि बिबार खारौ खान्दाय बिबार बेफोरखौहाय जोङो बर'फ्रा जानो मोजां मोनो आरो। बेनि अनगायै जोङो मैखुन मैखुनाबो जोंनियाव गोबां रोखोमनो दङ'। जेरैहाय जोङो माखासे मैखुनफोराव प्रटिनबो मोननाय जायो आरो। अन आरो जोंनियाव जेरै अन्थाइ बाजाबजों खुसिया, खुसिंग्राफोरखौहाय जों जानो मोजां मोजां मोनो आरो। जेरै ओ गांजेमा बाथोन, खांख्राइ बाथोन जेरै एन्जर बेदर म मोफौ बेदर, एम्बु बेदर, नेवलाइ बेदर जोंनो बेदर फोरनि मादाव जेरै बेफोरखौ जायो आरो। बेनि अनगायैबो जोङो अमा बेदर, दाउ बेदरफोरखौ जायो आरोना। ओ बिदिनो लाफा गोब लाफा गोबाबफोरखौबो जोंनि बर' फ्रा जोबोद जानो मोजां मोनो आरो ना। बेनि अनगायैबो जोंनियाव बायदि बायदि नाफोर जानाय लोंनाय दं आरो। जोंनियाव जेरै नाफाम, बेनि अनगायैबो दङ जेरै ओ माइब्रा जौ बिदै, फिथा, सौरायाइ, लारु, जौ गोरान बेफोरखौहाय जोङो बर'फ्रा गावनो बानायनानै गावनो जायो आरो। नोंथाङाबो जोंनि बर'फोरनि माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा?
औ आङो दा माखासे जोंनि समाजाव जाफ्लेबाय थानाय जेंनाबा गोदो गोदाय बांसिन जाहैयोमोन आरो। बे बेफोर माखासे जोंनि समाजनि जेंनानि सोमोन्दैनो नोंथांजोंहाय सावरायनो सानदों आरो‌। बे समाजारि जें ना होननानै बुंङोब्ला जोंनि समाजाव मा माखासे लेखा रोङै बेनो जोंनि समाज समाजनि गुदि ओ मोनसे जेंना आरो। बेनि अनगायैबो जोंहा मा खाना फोथायनाय आरो नङाबा मा गथ'मावदांसा जेखौ साइल्ड लेबार होन्नानै बुङो। आरो आथोनारि फारागथि बैफोरबायदियानो जोंनि समाजाव माखासे ओ गोबां गेदेर गेदेर जेंनाफोरखौ लाबोयो आरो। दा लेखा रोङै होनना बुङोब्ला, जोङो बै माखासे आथोनारि फाराग थि एबा गथ' मावदांसा, खाना फोथायनाय बेफोर मानि थाखाय जायो जोंनाव सोलोंथाइ गैयै एबा लेखा रोङैनि थाखायनो जायो नङा होमबा? दा बेनो आरो, दा ले खा रोयैया मा जाय सुबुङा लिरनो फरायनो रोङा एबा ओ माखासे लेखायाव बिजाबाव लिरनाय सोदोबफोरखौ फरायनो रोङा। बेफोरखौनो मा लेखा रोङै होननानै बुङो नङा होमबा? दा बेबायदि आरो दा बेफोरनि अन बेफोरनि गेजेराव आङो नोंथांनो जेरै जोंनि गेजेराव मोनसे जाफ्लेबाय थानाय ओ जाथाइ खाना फोथायनाय बिनि फारसे आङो नोंथांजों सावरायनो सानदों आरो। खाना फोथायनाय होननानै बुङोब्लाबा मा जायो जोंनियाव माखासे ओ जों मिथियै बा ओ जों ओरैनो साननानै लानाय बे फोथायनानै लानाय बेखौनो जोङो खाना फोथायनाय होननानै बुङो नङा होमबा? जेरावहायनाखि जोंहा बेनि जेबो थं एबा गुमुरखौ मिथिया आरो बे नंथारगौ होननानै जों मिथिया बेखौ जोङो ओरैनो बुंलाबायो आरो। बेबायदि आरो। दा जेरै खाना फोथायनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा सोरखौबा ओ दायना साजायनाय नङा होमबा? बेबायदिबो आरोबाव जोंहा माखासे जोंनियाव माखासे लोमजानाय सा साजानाय जायोब्ला बेखौहाय मा होननानै फोथायनाय जायो इसोरनिफ्राय जोङो साजा मोनदों होननानै बेबायदि फोथायनाय। नङाबा जों मेजिकफोर फोथायनाय बेफोरनो आरो जोंनि खाना फोथायनाय आरो जोङो मा खाना फोथायनायाव माया गोलैबावो जेरैहाय बबेबा लामा हान्थिनाय समावहाय मावजि गोसोम मा गांजों बारस'नानै होयोब्ला बा माबा मोनसे मावजि यानो बारनानै होयोब्ला बे बेखौनो मा होनना बुंगोन ओ मानि जो बे लामा हान्थिनायावहाय खैफोद फोद जागोन बेबायदि होननानै साननानै फोथायनाय आरो बेफोर मोनसे जोंहा खाना फोथाय फोथायनायसो नङा होमबा बेबायदि आरो
अ
दा बेफोरनो जोंहा खाना फोथायनाय आरोबाव जोंहा गोदो गोदाय बांसिन जायोमोन मानो होनबा गोदोनि सुबुंफोरा लोमजायोबा साजायोब्ला डक्टरनि खाथियाव फाहामथाय लानो थांनो हायामोन थोजासे रां रुफा गैयिनि थाखायबो थाङामोन आरो खायफाथ' थांखायामोन आरो रां रुफा दंबाबो बेखौ मा अजानि खाथियावसो बेखौ लांनाय जायोमोन आरो दा बै बेमारिखौ अजानि खाथियाव लांनानै बेवहाय मा अजाया ओ बे बेमारिखौहाय मा होननानै बुंगोन बेथ' बे जेबो मिथिया गथ'नि देहा सिङाव मा जादों बा बेमारिनि देहा सिङाव मा जादों बेखौ मिथियालासेनो मा डायरेक्ट मा मोदाय दावदाय अरदों होननानै मा खालामगोन जेनेबा मोन्थोर जारिनाय थाबिस गानहोनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मावोमोन आरो दा बेफोरनो जोंनि गेजेराव म माखासे खाना फोथायनायखौ लाबोयो बेफोर जोंहा बेफोरावनो मा बै अजाफोर अजाया आरोबाव मा माखासे ओ जेरै मा बिसोरखौहाय मा खालामनांगौ होननानै बुङो ओ जेन'बा सोरबा दायनाया बे बहाय मोन्थोर जारि हरदों बेबायदि होननानै मा खालामोमोन ओ बै सुबुंनि बेयाव गाज्रि माखासे माबाखौ सोनानै हरोमोन आरो ओ खोथाखौहाय सोनानैन हरोमोन बेयावनो मा ओ गावजों गाव सन्देहखौ सानलायलायसै अ जेन'बा बेनो जोंखौहाय बेबायदि गाज्रि माखासे बानफोरजोंहाय बा मोन्थोरफोरजों बेबायदि खालामदों होननानै बेनो गाज्रि दायनाया बेखौ ओ गामियाव मानो दोननो बेखौ होखारनांगौ नङाबा बुथारनांगौ बेबायदि माखासे ओ साननाय सोमजियो आरो दा ओ बेबायदि ओ साननाया सोमजिबाय नालाय बेनियाव माबा मोनसे मावब्लानो बेनि फारसेखौ मा गाज्रि खौल' जोङो नुहरसिगोन आरो नङा होमबा बेबायदि दे लासै लासै बेबायदिनो दायना साजायनानै बुथारनाय बेफोरबायदियाबो गोबां बांबोबायमोन आरो गोदोनि समाव समावहाय बांलांबायमोन नाथाय आथिखालाव बेखौहाय जोंहा दा बारा नुनो थांलिया मानो होनबा बेबायदि गुबुनखौ जेबो प्रुफ गैया लासे नङा होमबा बेबायदि बुथारनो हाया आरो जोङो सोरबा सासे सुबुंखौ आरो जोङो दाय मोनब्लाबो जोङो बेखौ ओ थैनायनि साजा बेफोरबायदि जों होनो हाया आरो दा बेनो मोनसे जोंनि समाज बे जेंना आरो गथ' मावदांसा होननानै बुङोब्लाबो जोंहा मोनथिखायो बे जोंहा मानि थाखाय जायो ओ माखासे न'खरनि गैजा रोङैनि एबा गोरिबनि थाखायसो बियो खुदिया बा गथ' मावदांसाया जाखायो आरो दा बे बेबो माखासे सोलोंथाइ गैयैनि जाहोनावबो जायो ओ बिमा बिफाया थोजासे रोखोमनि सोलोंथाइ गैया फिसाखौ ओ माबोरै सोलोंथाइ होनांगौ बेफोरखौ मानि बेफोरनि फारसे जेबो मा मोजां साननाय गैयामोन आरो बेनि थाखायबो गथ' मावदांसाया जायो आरो बेबायदिनो न'खराव बुरजा बुरजा गथ' गथाय थानायनि थाखायबोबो जाया दा खुदिया मावदांसा होननानै बुङोब्ला जोंहा जाय गथ'आ जिब्रै बोसोरनि गाहायाव खामानि मावनो नाय बेखौनो बुङो आरो दा बेयावहाय सासे गथ' मावदांसाया मा सासे गथ'नि माखासे रंजालु गोसो बेफोर खौहाय मा खालामनाय जायो बिनि रंजालु गोसोखौहाय मा सेनानै बा सिलिंखार खालामनानै होनाय जायो आरो बे समावहाय जेरै माखासे खिलि गोदान बिलाइफोरा जेरैहाय खिलिनानै देरलांनानै सोमखोर समायना नुहोयो बेबायदि माखासे खिलिफुनाय समावनो बेखौ मा खेबस'नानै होनाय बा सिलिंखार खालामना होनाय बेजों समान जायो आरो दा गोदो गोदाय बे गथ' मावदांसाखौ बांसिन नुयोमोन गुबुननि न'खराव बैनो हरनाय गथ' गथ'वा जि समावहाय गोसोोबायदि रंजानांगौ गेलेनांगौ फरायनांगौ गावनि गोसो बायदि रंजानांगौ बे समावनो मा खालामनाय जायो बिनि ओ माखासे गोसोफोरखौ बा रंजालु गोसोखौ सेनानै लानाय बेबायदि जायो आरो दा जोंहा सरखाराथ' बेफोरबायदि ओ आयेनखौ जोंहा दा बेबायदि माखासे गथ' मावदांसाफोरनि सायावहाय माखासे आयेन गोख्रों आयेन लाबाय। बेखौ जोङो एन जिअ नि गेजेरजोंहाय मा एन जि अ नि दारै बेफोरखौ मा माखासे साजा होनाय जायो आरो।